औ नोंथां खोनादों बुंलाय।
खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ दङ नोंथां।
ओ आं नोंथांनो कल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांजों आङो बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनो होननानै नोंथांनाव कल हरनाय जाबाय नोंथां।
अ जागोन दे नोंथां सावरायनो हागोन।
ओ नोंथाङा बैसागु बोथोर एबा बैसागु फोरबोनि बागै सुंद' फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां हागोन। बैसागु होनोब्ला ना नोंथां बैसागुआ बर'फोरनि मोनसे देरसिन फोरबोखा माने नोंथां। बर'फोरनिल' नङा माने आ साम आसामनिनो देरसिन रंजाथाइ फोरबोखा माने बेयो।
औ नोंथां।
बियो मोनसे बोथोरारि फोरबो आरोना नोंथां माने।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बुहुमाव एबा भारताव जेसेबांखि बर'फोर थाया मानो बैसागुखौ फालिनाय नुनो मोनो आरोना माने नोंथां, बर'फोर खौ आरोना नोंथां औ औ। बैसागुखौ गुबैयै मोनथाम बाहागोआव फालिनाय नुयो आरोना माने नोंथां बैसागुखौ। ओरै कातिक कातिकबो कातिक बैसागो जेरै जायखौ खाथि गासा सावनाय होननानै बुङो ना नोंथां।
औ नोंथां।
औ ओमफ्राय दाना बेनि नैथियाव थांबाय मागो दमासि मागो दमासि खौ बर'फोरा मागो दमासि खौ बर'फोरा गोदान बोसोर हमनानै लानाय जायो। खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों ओ खोनादों।
मागो दमासियाव मागो दमासियाव बर'फ्रा फिथा सौराय बायदिसिना सोंनानै जायो आरो ना माने नोंथां आरो कातिक बैसागु कातिक बिहु ओ कातिक काति गासा सावनाय बुङोब्ला मानोे नोंथां जेब्ला माइ गायनानै माइ गोरलै ओंखारजेनो ना नोंथां बियाव
औ।
बर' बर' आइजोफोर एबा बर' आइजो फोरा दुब्लियाव थाङै थाङै बेयाव माने बाथि सावो आरो माने साखि सावहैयो थाइगिर खं, थालिर नि गांखं बायदिसिना हानानै लानानै माने
औ नोंथां।
न'नि गलि माइ बाख्रि बाथौनि दरखं बेफोरावबो सावनाय नुनो मोनो आरो ना माने नोंथां बेयाव। दाना थामथियाव थामथियाव फैसिगोन रंजालि बैसागु।
औ नोंथां औ नोंथां खोनोनादों।
रंजालि बैसागुबा बैसागुखौथ' सैत्र' दाननि जोबथा साननिफ्राय हमनानै स्नि सानसिम फालियो फालिनाय नुनो मोनो आरो ना माने नोंथां सैत्र दाननि जोब सैत्र' दाननि जोबथा दानाव मोसौ बैसागु होननानै मोसौ बैसागु हमनाय जायो आरो ना सैत्र दाननि सानखौ।
जेराव मोसौ मोसौ ओंखाम थौनिफ्राय हांगार लानानै मोसौनि बिखुङाव थालिरनि गांखंखौ दाननानै हांगारखौ थाव गुबैजों फोननानै माने गलायनानै माने मोसौनाव थफा थफा फोननो हानायखौ नुनो मोनो आरो ना माने नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
आरो बेखौ फोननानै लाव फान्थाव रायदों बिलाइ ओरै थाइखा बायदिखौ लानानै मोसौखौ थुखैनाय नुनो मोनो आरो माने बेफोरखौ लानानै ओमफ्राय जेब्ला मोसौखौ थुैखांनानै थाव फोननानै गलिनिफ्राय दरननिसे समाव खुगा मेथाइ खनै खनै खोनादोंना नोंथां खुगा मेथाइ खनै खनै मोसौखौ माने मोसौखौ गलिनिफ्राय दन हरनाय दरननाय जायो आरो ना माने नोंथां। हुरुननाय जायो माने आरो मोसौनो बे आरो मोसौनो गोदान बोसोर महरै मोसौनोबो दुरुं गोदान खुन्थि गोदान बायदि होनाय जायो आरोना नोंथां माने।
औ नोंथां नंगौ।
औ बिनि उनाव बैसागुनि बैसागनि से दान से अक्ट'आव मानसि बैसा गु जेब्ला से दा से अक्ट'खालि गासिबो बर'फ्रानो गावबा गावनि थानसालियाव थांनानै
औ नोंथां औ नोंखौनो खोनादों नोंथां
गावबा गाव थानसालियाव थांनानै आर'ज गाबहोयो गावनि सिगांनि जाबोनाय दाय फोरखौ निमाहा बिहैयो जाहाथे गो-गोजाम बोसोराव गोजाम बोसोर आव जानाय गोरोन्थिफोरखौ निमाहा बिलायो। उन्दैया उन्दैया गेदेरनिफ्राय बोसोन लायो । गेदेरा उन्दैखौ बोसोन होयो औ नोंथां औ औ बेबायदिनो से अक्ट'खौ बारहो हरो आरो माने बेयाव नोंथां। आरो खोनानो मोनदों आरो खोनानो मोन्दों जेब्ला मोसौ जे खालि मोसौ थुखैयोना नोंथां
औ नोंथां
सोरबा बायदिया मोसौ थुखैखालिबो जानो जायो होननाय खोनानो मोनदों सेजौ से सेै सेजौ सेथा मैगं जायो होननाय खोनादों। गोखा गोखै जानाय होनो जायखौ नोंथां। औ। आरो सोरबा बायदिया बैसागुनि से अक्ट'खालिबो जायो होननाय खोनानो मोन्दों।
नोंगौ नोंथां।
औ बेखौ माने गासिबो राय जोफोरा रायजोफोरानो ज' लोगो नांनानै थानसालियावनो माने जायो बेखौ।
नांगौ नोंथां।
औ। बे सेजौसे मैगंयाव आं माखासेनि नामखौल' मिथियो माखासेखौ मिथिया आरोना नोंथां माने।
जागोन दे नोंथाङा बेखौ फोरमायानो जागोन दे नोंथां जाखिनि मिथियो बेखौ फोरमायबानो जागोन दे नोंथां।
फोर जाबाय ओरैनो थाराय थाबाय, सिब्रु थाबाय ओरै मैसोम थाबाय ओरै खुन्थाइ फिथाइ खुन्थाइ फिथाइ थाबाय। आरो ओरै ओ ओरैजाय खिफि बेन्दों ना मा होनो बेबो नोंथां अनला इंख्रिजों जाजायो ना बियो नोंथां। औ बिबो थाबाय औ बिफोर बिफोर थायो आरो माने बेयाव होनानै नोंथां बेफोरखौ गासिखौबो गलायनानै माने सेजौ सेथा मैगं जानाय जायो होननाय खोनानो मोनदों आरो बेखौ गोखा गोखै माने नोंथां दाना औ औ। बैसागनि नै नै अक्ट'निफ्राय बर' फोरनि मोसानाया जुरिजेननसिगोन आरो माने रंजानाया बैसागुआव।
ओ नोंथां।
मोसानायाव बर'फोरनि बर'फोरनि आगजु जेरै खाम, सिफुं, 'जथा सेरजा बेफोरखौ लानानै बर'फोरा रंजायो आरो हिनजावसाफोरा दख'ना गोमो हिनजावसाफोरा दख'ना गोमो आर'नाइ गोजा गोथां गस्ला गोथां गोजा बेफोरबायदि गान्नायखौ नुनो मोनो आरो माने बे बैसागु रंजानायाव।
औ नोंथां नंगौ।
फोरखौ गामसा गोथां, गस्ला गुफुर, आर'नाइ लानानै मोसानायखौ नुनो मोनो आरो माने। आदसा नोंथां नोंथांमोन नोंथांमोननि गामि एबा ओनसोलाव सेंग्रा सिख्ला ज' मोसायो ना एक्सट्रा एक्सट्रा मोसानायखौ मोसायो नोंथां खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ। अ जोंनि ओनसोलावथ' बिदिनो बैसागु बोथोराव मोसानायाथ' बिदि सेंग्रा सिख्ला आलादा लादा आलादा मोसाया जोंना सेंग्रा सिख्ला ज' मोसायो जों गोदोनिफ्रायनो उन्दैनि फ्रायनो जों बेबायदिनो मोसाबोदों जे सेंग्रा सिख्लाजों आलादा आलादा मोसाया आरोना। सेंग्रा सिख्लाजों ज' मोसायो।
औ।
नोंगौ नोंथां। आरो गथ' ग'थाइफ्राबो
औ बुंलाय नोंथां।
आरो गथ' गथायफ्राबो गावसिनि ग्रुपखौ उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै गावसिनि हानजा खालामनानै मोसायो आरोना नोंथां।
औ औ आदसा नोंथां आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंबावनोसै माने नोंथां। नोंथा नोंथांमोननि ओनसो थांमोननि गामियाव जे बैसागु मोसानानै मोननाय बान्था दान बान्था जेरै रां माइरं बायदिसिना मोनो आरो नोंथां बिफोरखौ बिफोरखौ नोंथांमोन गामियाव मा खाला गामिनियाव मा खामनाय जायो माने नोंथां बेख
औ जोंनि गामियाव ना बे बै सागुआव मोसानानै मोननाय दानखौ ओ माइरंफोरखौ जेनेबा जोङो ज'हैजा बैसागु दिने । जे-जेराव मोसानाय बा मोननाय माइरंफोरखौ जोङो
औ औ।
जों मोसाखावरिफ्रा एबा सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा जों बैसागु सास्रि सानस्नि मोसानानै खस्थ' मोननाय एबा आयथिं आखाइ सानायनि खौ खारहोनो थाखाय जोङो दुब्लि फोथाराव लावखार ओंखाम जायो आरोना नोंथां।
आतसा नोंगौ नोंथां नोंगौ।
आरो लोगोसे बे रांफोरखौ जोङो माखासे जों बेवहाय जा खरस खालामो आरोना बे लावखार ओंखाम जानायाव आरो जोङो खावसेखौ जों बिदिनो जोंनि लाइमोनफोरनि इयुननि थाखायनो दोनो आरोना नोंथां जेरैहाय जा होनोब्ला बे लाइमोन जोंजों जोंनि बे लाइमोन हान्जायावहाय जा सोरबा सिख्लाफोर मोसागोना नोंथां जोंनि जोंनि हान्जायाव थानाय बे सिख्लाफ्रा बिसोरथ' अरायस जोंनि गामियाव थाया बिसोरो गुबुन गामियावहाय जा हाबा जाहैगोना नोंथां अ जेब्ला बे जोंजों थाफानाय मोसाफानाय लाइमोना गुबुन गामियाव एबा गुबुन जायगायावहायसो हाबा जाहैयोना नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
अब्ला जोंनि बे लाइमोननि सेंग्रा सिख्ला ग्रुपनिफ्राय जोङो अनानै मोनसे फिसा बुस्थु हरा आर ना नोंथां
औ जोबोर मोजां नोंथां जोबोर मोजां
औ नोंथां
ब
नोंथांमोननिथिं माबायदि सोलियो नोंथां एसे बुंनानै
खोथाखौ माने नोंथां जेर माइरं फैसा बायदि मोनो ना नोंथां माने बेफोर माइरंखौ जों फाननानै मोनसे मोनसे प्रग्राम जेरै फानसन होनोना नोंथां बेफोरबायदि मोनसे माने सुङो आरो माने नोंथांजोंों
जोबोर मोजां नोंथांमोन जानांगौस नोंथां
फांसनाव जोङो माने गथ'फोरनिुन इयुनाव जाहाथे मोजां जाहैयो साननानै मोनसे प्रग्राम लानानै माने बेयाव खेला दुला गेलेनाय बायदिसिनाखौ खुंनाय जायो आरो माने नोंथां जेरै खारनाय बारनाय बायदिखौ होनाय जायो आरो माने नोंथ याव आरो बेयाव जों जों माने स्नि सान मोसानानै मोननाय खस्थ' बेफोरनि बेफोरखौ खारहोनो थाखाय एबा बावगारहोनो थाखाय जों माने माखासे साावन् सेक लाबोनानै जेरै गाब दिडिजे साउन्ड बक्स बेफोरबायादिखौ लाबोनानै माने रंजा होोयो आरो माने जोंनि लाइमोन लाइमोनस्रि आरो गथ'फोरखौ आरो बेयाव जों लावखार ओंखामबो जायो औ औ
नोंथाङा बे बैसागु मोसानायाव नोंथांमोननि गामियावहयजा बैसागु मोसानायाव हयजा मा मा दामग्रा आगजुफोरखौ बाहायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
जोंनि गामियावथ' खाम सिफुं जथ था बेफोरखौ बाहायनाय बांसिन जों बाहायनाय बाहायो आरो माने नोंथां
औ नंगौ नोंथां । मानोना बेफोर दामग्रा आजुफ्रा जोंनि बर' हारिनि
सिनायथि जाहैबाय नेरसोन औ नेरसोन महरै थायो नालाय नोंथां बेनिखायनो जों माने बेफोरखौ बाहायो आरो जों जोंनि गामियाव माने नोंथां बिदि बोराय बुरै जों ज' मोसाफाया माने सेंग्रा सिख्लाया आलादा ओंखारो लाइमोन लाइमोनस्रि होनोब्रा माने बि गासैनिबो बिमा बिफा थायोना बोराय बुरै होनो जायोब्ला म नोंथां बेयाव मान बिफाजों ज' रंजाफानो एबा मोसाफानो लाजिनाय नाङो बिनिखायनो माने ज' मोसानाय जाया माने औ औ औ
अ होमबा नोंथां नोंजों रालायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ औ नोंथां खोनादों।
ओ जानो हागौ नोंथांजों उनावहाय जा नोंथांजों उनावहाय जा मोजां रायलायफिननो मोन्थों उनाव लोगो मोनफिनगोन होननानै नोंथां।
औ औ औ।
औ होमबा नोंथां नोंथांजों रायलायनानै जोबोद गोजाननाय थाबाय नोंथां। नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां औ।
औ दे दे दे।